हेल'
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ होनबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नोंथां जोंनि आयदायानो जाहैबाय माने जौ जौ जौ संनाय बा जौ संनानै जोङो माने माबायदि मुलाम्फा जायो बा मा माबायदि खहा जायो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
औ नोंथां
जागोन ना नोंथां
औ जायो नोंथां नोंथाङानो फोरमायना होदो खोमा जेनेबा
औ औ आं एसे फोरमायना हग्रोसै खोमा नोंथां।
औ
औ जौ होनना बुङोबाथ' माने जोंना माने मोनसे दोरोङारि लोंग्राबो बुंनो हासिगोन जों माने गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोखादों जेनेब जिहेथु जौआ बेनि थाखायनो माने जों जौखौहाय दोरोङारि लोंग्रा बिदि बुंनोबो हासो जों जौखौहाय माने जों जों मोननै रोखोमै दिहुननाय जायो जेरै जौ गिसि आरो जौ गोरान जौ गोरान होननानै बुङोब्ला माने जों बे खायसे खायसे माने जौ गोरानखौहाय माने संनानै बा मा होनो सेरेब महराव दिहुननानै माने फाननानै बा बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनैनि दिनावहाय मा होनो ओ जौ गिसिखौ जों माने गोदोनि समावथ' माने जौ गोरान होननायखौ बारा बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो दिनैनि दिनाव जों माने जौ गिसिनिफ्राय जौ गोरानखौसो बांसिन होनो लोंनाय बा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जायनि जाउनाव माने खासेयाव गोरान लोंनानै मानसिफोरनि देहा खहा जानाय मोदोम मोदोम बुनाय आरो खायसेया माने जिउ खहा जानाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों आरो नोंथां मा होनो जों बुंनो थाखाय थाङोब्ला माने खायसे बिथिङाव माने जों जौ जौखौ लानानै माने मुलाम्फा जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो जाय माने मा होनो जौनि बेफार फालांगि खालामो बैफोरबायदिया माने मुलाम्फा रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो माथे आरो खायसेया माने मा होनो जौखौ लोंनायनि बांद्राय अफार माने नांगौनि नांगौखिनिखौ लोङालासिनो माने नांगौनि बारा लोंनानै माने गावनि देहाखौ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो नोंथां आरो जोंनिया माने जौ जौ गिसि जों जों मायब्रा रोसि होनो मायब्रा रोसियाबो माने जोंनाहाय माने गोजौ थाखोआव थांनानै माने जि आइ टेक मोननो हाबाय नङा होमबा नोंथां माने बयजोंबो मिथिसार जाबाय आरो माने बे माइब्रा रुसि माने माइब्रानि जौ बिदिया माने जोंनि बर' सुबुं माहारिनि माने मोनसे दोरोङारि लोंग्रा मुवा होननानै माने सिनायथि मोनबाय आरो नोंथां जोंनि बर' हारिया माने इसेबां जौगानो हाबाय बिनि थाखायनो माने जों मोजां बिथिङाव माने मोजां बिथिं मा मोजां बि मान होन माबायाव दावगानो हादों होननानै आं बुंनो हायो मोनसे जौ मुलाम्फोबो होनना बुंनो हासिगोन जोङो आरो जौ खहा होनोबा बुङोबा माने मानसिनि जिउ खहा खालामनायबा मानसिया दा माने दिनैनि समावहाय माने गोबां माने जौ दिरुननो थाखाय माने रासायनारि मान होने हासारफोर होनाय बा मुलि मेडिसिन बेफोरबायदि होनानै माने जों दिरुननाय माने मा होनो एसेल' एसेल' माने जौगिसिखौनो माने मुलि होनानै माने मा होनो बुरजा दिरुननाय आरो माने खेबसे खेबसे जौ संखा मा होनो बेखौनो जोंने सेरेब महराव दिुनखांबाय आरो फिन खेबसेबाव बेवहाय मुलि होनानै आरो माने खेबनै खेबथाम सेरेब दिहुनायखौ जों नुनोबो मोनदों आरो माने बेफोरखौ लोंनानै माने जायनि जाउनाव सुबुंफोरा माने जिउ खहा बा जिउनि देहानि खहा जादों होननानै जों मोनथिनोमोन आरो नोंथां नोंथाङा बे फोरनि जौनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथाङा मुलाम्फा एबा खहानि सायाव
जोंनि बेलायावथ' आंनि नुनायावथ' जेनेबा बांसिनानो खहासो नुदो आरो ना दानिखौ नायोबा आरो गोदोनि थ मिन्थिला गोदोनि समावथ आं मिथिया नालाय नुफेराखै नालाय दानियाव माने आं खहाखौसो नुदों आरो ना मानो होनोबा दानि जुगाव बिदि खहा होनोब्ला माने दानि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो जौ सोलोंजोबसै नालाय बिदिनो फरायफुनाय सम बिदिनो समाव आरो लोंबाथाय लोंबाय माने ओरैबादि लोङो माने लिमिट गैया माने गावनि लोंनांगौ हानांगौखिनि बिदि माबा लिमिट गैया माने लोंनाया लोंनांगौलै लोंनांगौ ओरैबायदि लोङो थाबायलायनो हालायै बेबादि लोङो आरो माने आरो बिदि फरायफुनाय समाव बिदि जुमाय जौ लोंनाय बिदि खामानि मावोबाथ बिदिनो गावनि लाइफखौनो जाना लाबाय आरो माने बिदि जौ लोंनाय बिदि माबाबाथ आरो मा मा जाबावनो आरो बेनिखायनो माने आं बुंनो थाङो माने आंनि नुनाय मथेबा आरो माने खहासो नुदों आरो ना माने बे खहा माने इनकामथ जेनेबा बे फानग्राफोरा इनकामालाय जायो आरो ना बिसोरो फानबाय जेला इनकामाथ जाखासिनो ओमफ्राय लोंग्राफोरनि सायावसो खहा जाहैबाय आरोना आरो आरो दा जोंनाथ नै दाथ गथ' गथ' उन्दै उन्दैफ्राबो लोंला जोबथारो बुंनो थाङोबा दाथ बिदिनो गिदिर गिदिरफ्रा लोंनाया खम जाबावबायसो आरो माने उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दा देरफुहांनाय बिदिनो सेंग्रासा ग थ'फ्रा बिदियासो माने बांसिन जासै आरोना जौ लोंनाया दानि जुगाव बि बिदिनो बिदिनो फुजा फोर बिदिनो मेलाफोरावथ बिदिनो गथ' गथ' उन्दै उन्दैफोरसो लोंलाबायनानै बिदिनो अबेबा लामा अबेबा थिनालिफ्राव गोलैलाबायनायबो नुलायलाङो आरो माने समाव माने बेफोरबायादि नुबा माने गुबुननि समाजाव माने गाज्रि नुयो आर ना माने बिनि थाखाय माने आं आंनि मथेबा माने खहासो नुहुरदों आरोना माने बाराथ मिथिया माने आङो बे फोरनि सोमोन्दै सिबां मोननाय थबो गैया आरोना जौबो लोंफेरा नालाय आङो माने माबादि बेफोरखौ दा आं जाखिनि नि नुदों बेफोरखौनो फोरमायना होबाय आरो माने जौफोरखौ बोरै सङो बोरै मारै माबायो बेफोरखौबो मिथिबावासै आङो नोंथांनो फोरमायना होदो खोमा जेनेबा जौखौ बानायनो थाखाय मा मा नांगौ जेनेबा जौखौ मारोरै बानायो बेफोरनि बागै
औ नोंथां आं माने आंबो बेफोरबायदि माने जौ संफेरनाय मोनफेराखै नालाय बारा मिथिया आरो माने आं जाखिनि मानसिफोरनि माहोनो मानसिफोरनि संनायखौ खोनादों बा नुदों मेगनजों बेखौनो आं नोंथांनो एसे फोरमायनानैसै माने जोंनोथ माने जौ संनो थाखाय माने जोंनो माने गिबियावनो नांगोन जोंनो एमाव एमावखौथ नांखाथारगोन माने बे एमावखौ जों माने मि थिंगानिफ्राय मोननाय मा होनो जेनेबा आनारस बिलाइ दंफां रा खेब बिलाइ मा होनो लोखोना बिलाइ बेफोरबायदिखौ माने होनानैहाय माइरंजों माइरंखौ सोमग्रोना लाबाय बिनि उनाव बोखांनानै माने माइरंजों बैफोर बिलाइफोरखौ देफानानै माने एमाव महर मा होनो जों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बैु जु एमावा माने एमावखौ जों माने देग्लिखांनानै माने फिथा गुन्दै बायदि खालामनानैहाय माने दैजों लगायनानैहाय मा होनो गथा गथा खालामनानै मा होनो साननै बा सानथाम बेफोरबायदि दोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिनि उनाव जुदि बै साननै सानथाम जानायनि उनाव जोङो दिपखौ दिरुननानैहाय बोखांनानैहाय माने फोराननानै दोनो आरो फोराननानै सानदुंआव माने साननै सानथाम जायोब्ला माने जों बैखौहाय माने जौ संनानैहाय बे एमावखौ फुननो हायो आरो नोंथां बे एमावखौ फुननानै माने जोङो जौ गिसि महराव दिहुनो मोन हाग्रोयो जेरै जों जौ गिसि बानायनो थाखाय माने जौखौहाय माने ओंखाम महरावनो संनाय जायो आरो न दा ओंखामा जेरै बेबायदिनो माने बे ओंखामखौहाय संनानै जों माने एरननानै प्लास्टिकफोराव एरननानैहाय माने बेयाव एमावखौ मा होनो नांगौ जखानि होनानै फुननाय जायो आरो फुननानै माने हरसेबा हरनै माने बोथोरजों जासिगनो गरमबा हरसेयावनो जासिगोन आरो गोजां बोथोरबा हरनै गाहाम लायो बेफोरबायदि होननानै मिथियो आरो बेफोरबायदि संनानैहाय माने सोनानै दानसिगोन आरो सोरबा गिसि लोंग्रा थ माने गिसि लोंसिगोन आरो गोरान गोरान लोंग्राफ्रा माने गोरान समानो दिहुनो आरो माने बे गोरान जौ मा होनो जहनायनि आदबाव माने खायसे खायसे आलदा आलदा आरो माने खायसेया माने बाहेरायाव दिहुनो आरो खायसेया दुमनाय बायदि बेफोरबायदि बानायनानै दुमनाय बेफोरबायदि मा होनो ज दुमनानै सेरेब दिरुननाय बा जौ गोरान दिहुननायखौ आं नुफेराखाखै आरो दिनैसिमबो माबायदि दिहुनो बेखौ मोना माने बै बाहेरावनो माने
दिरुननाय बेफोरखौनो नुदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदिनो सेरेफोर माने जौगिसि सेरेप बेफोरबायदि बानायनानै माने बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव माने बिदिजोंनो बिदिजोंनो माने जौ जौनि फालांगि खालामनानै माने न'खर खुंनाय बा मा होनो बिदिनो गथ' गथायनि फरायनायनि रां सुंस'नाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय आरो बेजोंनो लोगोसे माने बे मा होनो जाय जायफोर ओनसोलाव मा होनो जायफोर ओनसोलाव माने जों संनाय बा जों सेरेब सावनाय बेफोर थायो अबे बै ओनसोलाव माने गथ' गथाय उन्दैनिफ्राय लानानै माने गेदेरसिमहालागै जौ लोंनानै माने मो गावनि जिउखौ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनखायो आरो माने जेनेबा जाय जायगायावनो माने जौ संबाय जौ फानबाय बे ओनसोलाव माने उन्दै उनला जेनेबा फरायसा सम फरायसनाय गथ'फोर बेफोरनो जौ लोंनानै माने फरायनाय समखौहाय बारहो हरनायखौ जों नुनो मोनदों दा आरो खायसे खायसेया माने नोंथाङा बुंलांबाय माने जेनेबा फुजा मेला बेफोरावहाय माने जौ लोंनानै लामा सामाफ्राव गोल्लैना थानाय आरो खायसे खायसेफ्रा इदिनो जौ लोंनानै गारि सालायनानै माने एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय बा जिउ खहा जानाय बेफोरखौबो जों मोननो हायो नोंथां नङा होमबा नोंथां औ माने बेफोर बफोर माने गथ'फोरनि जिउखौ खहा खालामनाय बे जौ संनानै फानग्रा बेफोरनि थाखायनो जायो होननानै जों बुंनो हायो मानो होनबा जों जौ संनायनि जौ संनानै जों बांसिन खहा जानायखौनो नुनो मोनदों आरो आंनि आंनि साननाय मथे बा माने खहायानो बांसिन होननानै जों बुंनो हायो आरो नङाामोनदां माने गामि ओनसोलावथ' माने मा होनो उन्दै उन्दै मा होनो गथ' गथ' फरायफुनाय गथ'फोरानो माने गोमायानो हाइ स्कुल बा मा होनो गुदि थाखोआव फरायनो बा हाइ स्कुलफ्राव फरायनाय गथ'फ्रानो माने जौ सिगारेट बेफोरबायदिखौ माने निसा लानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां जायनि जाउनाव माने गथ'फ्रा मोजां सोलोंथाइ लानो हाला माने बिमा बिफाया थ' माने बादा होनो हाला बैसागुु माने जाय जाय हुदाखौ खालामदांग माने बै हुदाया माने जों हाजारखि होबथाब्लाबो हाया होननानै जों बुंनो हायो जेरै मा होनो ओंखाम जानाय हुदा मानिे जों ओंखाम जानाय हुदाखौथ' गारनो हाया होनोमबानो नङामोनदा नोंथां जोंथ' ओंखामखौ जाखायो जिहेथु बेबायदिनो जों जुमाय बे निसा बुस्थुखौ माने जों हुदा खालामोब्ला माने इयुनाव जों माने बादा होबाबो हाजारखि बादा होबाबो होबथानो हाया होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां जायनि जाउनाव माने गथ'फोरनि जिउ बा मा होनो सुबुंनि जिउआ खहा जायो होननानै जों बुंनो हायो जा जानो इयुनाव आरो थैनायनि लामायावबो जों नुहैनो मोनो आरो मोनहैनो हायो थैनायाव माने बेखौ रैखा खालामनाया माने बांद्राय नांनायनि बारा लोङोब्लाथ' माने जिउआ खहा जाखागोनखा नोंथां
औ औ नों
औ होमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय ने जों सावरायनायखौ दोन्थ'लायनोसै नोंथां औ
औ
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ